लौ नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादोंबा नोंथांङा अ नोंथांङा फ्रि दोंङोबा नोंथां?
अ आं फ्रि आनो।
अ नोंथांदो आं माने बिबार बिबारनि सायाव सावरायनो सान-साननो सानदोंमोन नोंथा।
अ बिबार अ
मा नोंथां बिबार होनबाथ' जोंथ' बहुद रखमनि बिबार नुनो मोनखो नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां? दा जोंङो बिबार होनबाथाय जोंना दा बेफोर पदम फुल ना पदम
औ फ फदम फुल दंङ।
पदम फुलखौथ' जोंङो बिखो दैयावसो नुनो मोनो नंङा होमबा नों
अह नोंगौ।
अ बेखौ ओमफ्राय सा दैनिफा दैनि जायबा नांगौ आरोना बेफोर बेफार फालांगि
उम
औ अ नंगौ
दा बिदिनो जों नांगौ बायदिबाथ' जोङो गावलिया गामिफोराव नुनो मोनो बिबारफोर
उम अ
बि बिदिनो टाउन एरियाफोरावथ' बेफोर नार्सारि फारनायसो थिखां लाना फैनाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो नार्सारिनिफ्राय सो लाना फैनानै बिसोर न'फोराव दोनफैनाय जायो साजायना दोनो बिबारफोरखौ नङा होनबा नोंथां बिदि नोथ' नोंथां बिबारदोबोथ' साजायनो रोंबाथ' नुनो मोनो न'खौबो जोबोद समायना नुयो न' नङा होनबा नोंथां
नंगौ
बिदिनो बिबार होनबाथ' दा जोङो नै दा सान बिबार दोङो गलाब बिबार, जबा बिबार बहुद बिबार दङ नङा होमबा नोंथां दा जों बुंनोनो हाया अ बिदिनो नोंथाङाबो मिथिगोन नामा मायबा एसे सावरायनो हागोनबा बिबारनि सायाव
बिबारनि दे होमबा मानि बिबारा बिबाराबो बोलो बेलेग बेलेग रोखोम दं नब जों बिबार खुइ जेनेबा फुजाफोराव फुजाफोराव खालामो जों फुजा जेनेबा मुलि मुलिबो बानायनो हायो बेलेग बेलेग बिबारदों गासैजों बानायनो हाया मुलिबो बानायनो हायो नाव बबाब बबेबा बबेबा माखौ बिबारखौ जों जायोबो जेनेबा लानानै लाबोयो मैखुन मैखुन बिबारा
औ औ
मै-मैखुन बिबारखौ जायो बेलेग बेलेग रोखोमखौ जायो बेलेग बेलेग खौ जायो होन बबा बबेबाखौ जानाङा जेनेबा जों बांसिन बै मोनसे मिथिखायोना उम पार्टि सार्टि जानायाव मोनसे माबा होयोना बुके बेखौ जों गिफ्टबो खालामो गलाब बिबारखौ जों माबा एसे माबा साजायनानै जों बेलेगनो होयो बेखौ
औ औ औ गिफ्ट बायदि औ
जोंखौ हिनजाव हिनजाव गोदाननोबो हिनजाव गोदाननोबो एसे साजायनानै होयो हिनजाव गोदान जेनेबा हाबाफोराव नुखादोंदा नों नोंथाङा जों बेखौ हाबाफोराबो इउस मो उनाव सोरबा सोरबा मानियोखि बिबारखौ न' सिङाव दोननांगौ न' सिङाव दोनबाथाय मानि गोसोआबो मोजां जायो जों फुं फुङाव सिखारनानै नाय-नायबाथाय गोसोआ मोजां जायोना बिबारफोरखौ नायबाथाय
औ नोंथां औ औ औ
उम बेलेग बेलेग बिबारखौ जेनेबा जों फुजायाव होयो गोजा बिबारा गोजा दं उनाव दाउदै फुल दावदै फुलखौथ' खोनाखादों दाउदै फुलखौबो होयो बेलेक बेलेक माने बिबार दं जोंनि जोंनि जाग जोंनि जायगायाव‌बो मेरला दं
औ औ
जोंनि जायगा उनाव बेलेग बेलेग दं आसाम आसामावबो दं बांसिन बे बांसिन बाय-बायेरायाव बांसिन दं जायखिजाया
गामि गामियावसो बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा गामियावनो गायना होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
अह नोंगौ।
एसे सावरायलांबाय। आगोलाव ओ जे नार्सारिनि फरायसै बिसोर बिबारखौ थि-लाना फायनानै न'आव साजायफायो होननानै नङा होमबा नोंथां? बिदिनो नोंथां जों दा गामियावबाथ' जों हाथारै गाखायो नङा होमबा नोंथां हानि फ्रायनो जोंना जाखायो बिसोरो द बाय हा होना नास सारिनाबोथ' बाय हा होफ्रानानै बिदिनो गायनानै बिसोरो बेफार फालांगि खामो नार्सारिनाबो बिबाराव।
हय उम।
बिदिनो दाथ' जोङो नुनो मोनदो ओ गोजा गाबनि गुफुरनि
उम।
बेलेग बेलेग जतनि आरोना दा जों गामियाव गामिफोराव नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ।
इदिनो बिबारदो बहुत मोजां साजायना दोननो हायो
अ अ उम।
नोंथाङा इदिनो नोंथां लानाव बिबारफोर गायनाय
अ जोंनि न' जोंनि जोंनि न'आव गायो जेनबा गलाब बिबारनि दं गलाब आरो दावदै फुलनि दं दावदै फुल मानेनान न' न'फोराव दावदै फुल थानांगौनो फुजाफोरावबो होयोना बेखौ बिसिनो दं आरो बांद्राय गैया।
औ नोंथां।
ना बै गोजा फुलखौ मा होनो मोन्थाय गोसोआव गैला आं फुजाआव होग्राखौ।
औ।
फोरमायनो हागोन।
इखौथ' जबा फुल ना मा होन्ना बुङोमोनथाय नोंथां?
अ जबा फुल अ बिस-बिबो दं न'आव।
औ जबा फुलखौथ' जों माबा ओइ ज-जबाफोरखौथ' जों नङा होमबा नोंथां? जिखुनु जा
उम अ'।
जों फुजा फोराव थांखायो नङा होमबा नोंथां?
अ नोंगौ।
जाय इखौ होआ हाया नङा होमबा नोंथां? जों फुल नुबानो जे जों फुजा फाथ दं बिबार नु
अ' उम।
नोंथां इदिनो मा मा
आङो दा नामखौथ' मोनथि बांद्राय मोनथिया जायखिया नुनाया नुदों मेल्ला नुदों आं। जेनोबा गलाब दं, बै रस दं। बेलेग बेलेग टाइपनिबो रस दं उम। बेलेग बेनोबा बब्बा गोसोम दं, गुफुर दं, गोजा दं बांसिन गोज-गोजाया दं
औ गोजा गाबनिखो जों बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ गोजाखौ बांसिन नुयो।
औ दाथ' जों पदम फुल होननाय लोगो लोगोनोथ' जोंथ' पदमफोरखौथ' जों दो बिदिनो फुख्रियाव मोनोबाबोथ' जों फुख्रियाव नुनो मोना नङा होमबा जोंनि ‌ फुख्रिफोराव उम। बेखौथ' बेलेग बेलेग मोनसे बेलेग फुख्रियाव नुयो नुनो मोनो।
उम उम। नोंथाङा न' न' न'फोराव माबा बिबार गायो नामा बिबार फि
औ नोंथां आं-आंबो बिदिनो गायो नोंथां। बिदिनो जोङो दा जबा फुलखौनो होनबाय दे आङो गोजा गाबनि
उम।
बिदिनो नोंथाङा बुंबाय दावदै मा होनोमोनथाय?
दावदैफुल।
दावदै फुल, दाउदै फुलखौबोथ' जोङो न'आवनो गायो नङा होमबा नोंथां?
अह।
अ बिथ' थाथारनांगोन होनना बुंदों नोंथाङानो फोरमायलांबाय एसेयाव। बिदिनो गोजा गाबनि नामखौथ' जोंबो इमान मिथिया नङा होमबा नोंथां?
उम अ हर।
जिखौ मिथिगौ बेखो फोरमायदो।
उम।
दा जोङो गोजा गाबनि नुनो मोनो गुफुर गाबनि नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ। गोदोथ' जों आरो जि आरो अ जि नांगो जायो बेखौ जोङो बाजारफोरावसो लायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा आगोलो होनना थांबाय जेन हाबाफोराव नुनो मोनो खैना गोदानाव होननानै, नोंथां बेखौथ' जों जोंङो खैना गोदाननो होनोबाबोथ' जों बाजारफोरावसो लायनानै फैनानै साजायनाय जायो नङा होमा नोंथां बिबारदो।
उम।
अ नोंथाङा मोनजा हमबा बिदिनो बाजारफोराव मोनगोन ना मोना नोंथाङा बाय सावरायनो हागोनबा?
बाजाराव मोनो, बाजाराव माने बेलेक बेलेक रोखमनि मोननाय जायो। जायखिजाया बिसिरना नों लाजाला बाया जायखिजाया आजिखालि जुगाव। नों बेलेग बेलेग जेनेबा मुलि मुलि होनानै फेदेरो। जे मुलि होनानै फेदेरो बेलेग बेलेग माबा बेलेक बेलेक मुलि जों मिथिनो हाया बे मुलिखौ जेनेबा आंनि हिसाबाव थ' जोंनि गामि जोंनि गामिफोरावनो गामिफोरनिखौ लायनांगौ। नांगौबा गामिफोराव मोनसे नार्सारि थायोना। सोरबा सोरबा गामिफोराव लकेल नार्सारि बिसोरनिफ्राय लानांगौ नङाबा जोंनो गायनांगोन बे बेनो साबसिन आंनिबाथ'।
अ अ अ दाथ' जोङो बुंनो थाङोबा जों गायनायानो साबसिन नङा होमबा? नोंथां। औ बिसोर नासा सारिना बिसोरो बिसोर बायबाबोथ' हासार हो थारगोन नङा होनबा?
औ अ हय, हासार होननानै मोजां नुहोगोन एसे। उनाव बेखौनो मानसिफोरा नायगोन बायगोन।
एरैनो दसे हमय दसे समनि थाखाय समायना नुनानै खाननै खानथामनि उनाव हारसिंनो रबलाङो नङा होमबानो नोंथां? थां बेनिखायनो जों गा गावनो गाव गायना गायना लानाया मो साबसिन आरोना नङाबा नङा होनबा नों
अ उहु उम। उनाव बिबारा जेनेबा नोंथांखौथ' खोनाखादों माबा बिबार देबो दं नेसनेल फ्लावार दे नेसनेल बिबार देबो दं। बेखौ जों बे दैयाव माने बे टुइन्टिवान मार्चआव फालिनाय जायो बेखौ।
औ औ औ।
टुइन्टिवान मार्साव माने बे बे दिनाव माने बिबार बिबारफोरखौ बांसिन गायोदा होमबा मोनसे बे दिनावल' गायनाङा जायखिजाया नों सानफ्रामबो गायनांगौ हायोबा सानफ्राम सप्तानो गायनांगौ‌
औ गाव सम मोनबानो बिबारफोरनि आ बिबाराव बिबार गायनो नांगौ आरो नङा होनबा नोंथां?
द हय।
औ।
माने सम मोनबानो गायनांगौ नों।
औ औ औ औ गाव समायना नुनायखौ नायनांगोन नङा होमबा नोंथां? गावल' नङा बेलेगा फैनानै समायना नुफैगोन बेखौ।
उम। गोसोयाबो मोजां मोनगोन जे
औ औ औ औ। मा होनो नोंथांनिजाबोद थ' गोजा गाबनि गुफुर गाबनि बिदिनोथ' बिबार नुनो मोनो नङामोन नोंथां?
औ हय।
होनबा नों
उम ओ।
मायबा होनगोन नोंथाङा उम होनग्रोनाय सिगाङाव?
बेलेग बेलेग जादनि दंखौथ' खिथाखाबाय आं जायखि जाया उनाव बेलेग बेलेग माबाबो दं नों नों जेनोबा बबे बिबारखौबा नों ओं जेनोबा मा मोनखौ बिनि आखल आखु या एसे बेलेग जायो जेनोबा जोंथ' एसे साइन्सफोराव फरायनानै फैदों। बिसोर माबा मामोन बिबारनिफ्रायनो जेनोबा जों माबा बेरे बेरेखौ मिथिखानाया बेरे? बेरेनिफ्राय बेरेनिफ्राय बेखौ लानानै बै फिमेलनिबो हिन्जावनि हिन्जाव बिबारनिफ्राय लानानै हौवा बिबाराव फैयो।
औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ। दा नोंथांजों बिबार थानाय लो लोगो लोगोनो जोंनि बिबाराव सिखिरि फायगोन नङा होमबा नों थां? सिखिरि बाफैगोन सि खिरि नुगोन जोंबो। बे बहुद समायना नुयो नुनो थाङो नङा नोंथां?
उम।
नोंथां होमबा जों खानैनि रायलायनाया समाबोथ' एसे माबा नङा होमबा नोंथां? नोंथांदों होनबा बिबारनि सायाव सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नङा होनबा नोंथां? नोंथां होमबा जों दा लाखिथ'नोसै नङा होनबा नोंथां?
औ जाबाइयानो।
दे होमबा नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ।